खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा फ्रिना?
औ नोंथां फ्रियानो दंथ'यो।
औ नोंथांजों मोनसे बा फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ सावरायजागोन
औ फोरबोफोरनि सोमोनदै एसे सावरायनोसै नामा जों बर' हारिनि औ बर' हारिनि फोरबोफोर जेरै बैसागो मागो काति गासा बेनि सोमोनदैनो एसे सावरायनिसै नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मागो फोरबोखौ माबायदियै फालियो बेनि सोमोनदै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन ओ मागो होननानै मागोआथ' जोंना पुसदान जोबनाय लोगो लोगोनो बे पुसताननि संक्रानति साननिफ्रायनो जागायो नालाय बेवहाय मागोखौ बर'फोरा गोदो गोदायनि फ्रायनो जा जानाय लोंनायनि फोरबो होननानैबो फालिबोदों नङा होमबा नोंथां बे मागो सवहाय जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना फिथा बानायनानै जायो जेरैबायदि ओ माइब्रा माइरंजोंबो सावनानै जायो लोगोसे जाया आरो मागोआवहाय ओरैनो मागो जोबखांनानै नांगौब्ला साननैसो थानानैहाय माथानि संनानै जायो आरो हारसिं एक्सट्रायै। बेनि उनावहाय मागो मागोनि जोङो मागोनि बे संक्रान्ति खालिहाय बेलागुर बेलागुरखौनो मिथिखायो नोंथाङा बे बेलागुरखौहाय जोंनि ओनसोल सोलावहाय बे संक्रान्ति खालिनो बेलागुरखौ सावो आरो। खायफा खायफा ओनसोलाव फाय ओ मागोनि माग दाननि से थि सानखालि सावनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय संक्रान्तियावहाय सावनायखौ जोङो नुनो मोनो। उम थिग बेबाय बिदिनो मागो मागोआ जिहेथु जानाय लोंनायनि फोरबो रंजाथाइ फोरबो बेनिखायनो साफ्रोम बर-बर न खरफोरावनो ओ फिथा साम फिथाफोर उम फिथा बायदि बायदि रोखोमनि फिथाफोराहाय ओ फिथाफोरखौहाय आइजोफोरा बानायो आरो गासै नखरावनो बानायनाय जायो। ओ बेनि अनगायैबो मागोआवहाय खायसे खायसे ओनसोलाव आथि खालावहाय बायदि रोखोमनि ओ बायदि रोखोमनि बेबायदिनो ओ फालिथाय फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो फालियो आरो फालिबोगासिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा ओ मागो समावहायथ जोङो साफ्रोमबो खामानिजों बेस्थ जानानै थायो फिथा बानायनाय बायदि रोखोमनि खामानिफोर थायो बेनिखायनो गासैबो जयैनो बे बे फालिथायावहाय सानसे बा साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो आरो बे खुंनायावनो। जोंनि गामियावहाय जेब्ला एबा जोंनि ओनसोलावहाय फिथास फिथा सौरायाइ जि सावो बाला रा लारु फोर जि बानायो बेफोर-बेफोरखौ ननिफ्राय खांनानैहाय जयै ओ जेरावहाय बे फालिथायखौ खुंदों बेवहाय लांनानै जयैनो जालायनाय बेबायदि हुदाया दङ जोंनि ओनसो लावहाय। बेनि अनगायैबो मागोजोंहाय सोमोन्दो लाखिनानै गोबां बि बिदिनो गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय रोजाबनाय बेबायदि खुंफुंनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो।
औ।
औ दा नोंथाङाबो नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि मागो फालियो बेखौ फोरमायनानै होदो एसे।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो मागोखौ सैथो दाननि जोबथा खालार बे खालारनिफ्रायनो फालियो।
बे खालार खालि जोंनि ओनसोलावबो नोंथां मोननि ओनसोलनि बायदि फेलुर बेखौ सावनाय जायो आरो। जोंनि ओनसोलाव भेलागुरखौ औवाखौ गेजेराव होनानै बेनि बेयाव सिगाब बा नारा बेखौ
औ।
साबनानै बेखौ बानायनाय जायो। बेखौ भेलागुर बुङो। औ बेखौ माइहुं बायदिनो बानायो जोंनि ओनसोलाव।
नंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो बे सं सक्रान्त खालि सैथो दाननि जोबथा खालार खालिनो फिथाखौ सावखायो आरो। जोंनि ओनसोलावबो से खालारनि ओमफ्राय फिथा सावनो मोना जोंनि ओनसोलाव फिथाखौ माइरंखौ सोमनानै बेखौ गुन्दै खालामनानै बे जानाय जायो माबा सौनाय जायो। बिनिफ्राय। जोंनि ओनसोलाव गोबां फिथा सावो आरो बेफोर बायदिनो माइब्रा माइरं जोसा बा बायदिसिना बेफोरबायदिनो। गुबुन-गुबुन माइरंनिबो जोंनि ओनसोलाव। फिथा सावो जोंनि ओनसोलाव माइब्राखौ थावनि एन्थाब बेफोरबायदि बानायनो थाखाय देयो। देनानै लायो। इनिफ्राय जोसा बा माथा बेखौ जोंनि ओनसोलाव लावदुम बानायो आरो लावदुमखौ जोंनि ओनसोलाव अन गुन्दैखौ देनानै बेनि गेजेराव नालेंखर सिबिं बेफोरबायदिनो बायदि मुवा होनानै बेखौ दोआव हमनाय जायो आरो।
औ।
हमनानै जायो आरो बेनिफ्रा फ्राय। थाव फिथाखौ आरो जोंनि ओनसोलाव थावजों एन्थाबखौ आरो बेखौबो नालेंखल बा सिबिं बेफोरबायदि होनानै जोंनि ओनसोलाव सावो। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि सावो आरो जोंनि ओनसोलाव सौराइ सौरायखौबो माइरंखौनो एवनानै बानायनाय जायो। आरो नालेखरनि लारु। बेफोरखौबो नालेंखफोरखौ सुरखिनानै बेखौ दुलुर दुलुर गथा गथा खालामनानै बेखौ लारु बानायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। आरो मागोनि से खालारनिफ्राय जोंनि ओनसोल लाव आं गिदिरफोरखौ खुलु आरो उन्दैफोरखौ उन्दैफोरखौ आरो जोंनि ओनसो लाव गोबां रोखोमनि मागो समाव आलासिबो फैयो। बेफोरबायदिनो आरो जमा जयै बायदिसिना जामुं जेरै ना बेदर बायदिसिना जामुफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जायो आरो
औ
नोंसिनि ओनसोलावबो बेफोरबादि जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो मागोआवहाय ओ जेनबा मागो मागो सोलिबाय थानायाव जेनेबा फिथा फिथा सौरायाइ बिदि सावफुबाय थानायाव थ' आलासिफोरा गासिबो बेस्थ' थायो नालाय गाव गावनि खामानियावनो बेखायनो मागो साननै सान थाम जाखांनायनि उनावहाय आलासिफोरा एसे खबर लानो फैस्राङो आरो बे समावहाय बेबायदिनो गोबावजों सोरबा सोरबा फैयो बोसोराव खेनसे बेखायनो बिदिनो आलासिफोरखौ गोजोन होनो थाखाय ना बेदर बायदि रोखोमनि बेबायदिनो जाहोनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो दा ओ नोंथाङा जे दहाय बुंदोंमोन ओ मागो समावहाय लावदुम फिथा सावो जा सावनानै जायो होननानै ना नोंथां? दा ओ बे लावदुम फिथाखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनोथ' जोङो। खोनाबोदों नङा होमब्ला? जेन'बा लावदुम फिथा मागोआवहाय लावदुम फिथा जानो मोना होननानै बेनिखायनो नोंथांनि ओनसोलावहाय मागो फिथा ओ लावदुम फिथाखौ लानानै फोथायनाय दङना गैया बेखौ एसे बुंनानै होदो नोंथाङा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव लावदुम फिथा बेखौ जोंनि ओनसोलाव मागो फोरबोआवनो जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेखौ हगुमा फिथा बेफोरबायदिबो बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बे हुगुमा बा लावदुम फिथाखौ मागो समावसो जानो मोनो होननानै फोथायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेखौ बैसागो बैसागो। फोरबोआवसो जानो मोना जे बैसागोआव जायोब्ला मोसौनियाव दुमालु जायो होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनि ओनसोलाव। बेखौनो बे ओंखायनो बैसागो बोथोरावसो जाया जोंना मागोबो फोरबोआवसो, बे लावदुम फिथाखौ जानाय जायो आरो।
औ थारैनो नोंथां बिदिनो जाय जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन गुबुन बेफोर फोथायनाया औ जोंनि ओनसोलाव नाथाय मागौ मागोआवसोहाय लावदुम फिथाखौ जानो मोना मोसौनियाव दुमालु जायो होननानै जानायखौ जों नुनो मोना आरो। बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन सुबुंफोरानो जेनेबा गामियावहाय, बेफोरबायदि लावदुम फिथाखौ बानायनायखौनो नुवा आरो बांसिनानो बिदिनो माइब्राजोंनो बानायनानै फिथा जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो मागोआवहाय आरो, जेनेबा नोंथांनि नोजोरावहाय गोदो मागोखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों होननानै मिथिदोंना नोंथां? बेनिखायनो नोंथांनि न जेरावहाय बे गोदोनि मागो फालिनाय आरो आथिखालनि मागो फालिनायाव माबायदि जेनेबा एसे एनै फारागथि दङ, जानो हागौ, बेनि सोमोन्दै फोरमायदो एसे नोंथाङा।
आंनि मा होनो गोदोनि मागो फोरबो आरो दानि फोरबोआवथ एसेबां फाराग गैलाया बायदि आरो। गोदोबो आबै आबौनि समाव, बा गोदोनि मानसिफोरा बे मागो फोरबोआव फिथा सौरायखौनो, देनानै जाज्लायोमोन। आरो आलासिफोरा बा, ननि सोरबाफोर गुबुनाव थाहैनाय बेफोरबो मागो समावनो गासिबो ज जालायनानै, बेफोरबायदिनो गोदोनि समावबो जाज्लायोमोन। बा ना बे बेदर बायदिसिनाखौ लायोमोन बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव मा दाबो बेफोरबायदिनो सोलिबाय थायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
दा नोंथां समाबो जाबाय नामा? नोंथां लाखि खि जासिगोन नामा? औ दे।